हेलौ
हेलौ
औ नोंथां खोनादों?
औ ओ नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ नोंथां दायो आङो फ्रियैनो दंथ'यो।
अब्ला नोंथाङा फ्रिनो दंब्ला दे जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनि।
अरायजागोन नोंथां।
आ जेरै बर'नि ओंख्रि नारजि अमानि सोमोन्दै सावराय नोसै नोंथां।
औ जायो नोंथां।
औ नारजि अमा होनोब्लाथ' नोंथाङाब मिनथिखागौ।
औ औ।
नारजि अमाखौहायो नोंथांमोना माबायदि सङोबा नोंथांमोननि ओनावहाय माबायदि संनानै जानाय जायो नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां थारैनो।
औ अब्ला दे नों फोरमायदो।
जोङो नारजिजों अमा होनोबा ओ बर'फ फोरनि मोनसे फेमास ओंख्रि। नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
औ जेराहाय ए जेराव जोङो ओ फाथो मैगंखौनो जोङो ओ ना नारजि खालामनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ ओ नारजिखौ जोङो गिबियावनो जोङो फाथो मैगंखौनो गिबियावनो जोङो नारजि बानायना लाग्रोयो जेराव ओ बेफोरबायदिनो हा दगरसेयाव हालोवनानै बा खदालजों जावग्लिनानैबाबो जोङो फाथोखौहाय फोनानै लाग्रोयो।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ बिनिफाय जोङो जेब्ला बे फाथोआ ओ बिलाइ खाजागोन बा बिजौ खेबस' जागोन अब्ला जोङो बेखौ खानानैहाय ओ बे फोरबायदिनो जोङो सान्दुं गोसायावहाय फोरानो ओ ना फाथो मेगंआ राननो थाखाय साननै बा सानथाम नांगौ आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
जेब्ला बे फाथो मेगङा रानगोन जों बेखौनो नारजि दोलोबो जायो बा नारजिखौ जों जोंनि ओनसोलावहाय मोननै रोखोमनि। संनानै जों जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। उम गिबियावनो जोङो नारजि बिलाइखौ ओ। जेराव नारजि फोरानना दोननायखौ जोङो ओ बेफोरबायदिनो दै एसेयावहाय सोमनानै बिनि खालारखौ बा बिनि एसे गोखाखौहाय जोङो खारनाय मोनो आरो एसे सोमना दोनबोला।
औ नोंगौ।
औ ओ थिग बेफोरबायदिनो जोङो नारजिखौ सोमना दोननाय बेनि उनावहाय नारजि, अमा जोङो अमाखौ हााइनिफ्राय बा बेफोरबायदिनो सेन्टारफोरनिफ्राय लायनानै एसे मेजेम गोनांबा नारजिजों, अमाजों जों मिलौसिनो आरो नोंथां
औ।
औ बेफोरबायदिनो ओ नारजिखौहाय ओ सोमना दोननाय नारजिखौ बेखौहाय एसे ओ साफायै सुनानैहाय दोनग्रोनानै जोङो अमा बेदरखौहाय बेफोर बायदिनो एसे रुगारबाबो जायो अमाखौ। खौ रुगाराबाबो जोङो डाइरेक्टयै थाव पियास बानलु संख्रि होनानै जोङो एवग्रोनानै लानो हायो आरो।
औ नंगौ।
बेफोरबायदिनो जोङो अमा बेदरखौहाय ओ एवग्रोनानै लानानै मोजां मोजां एसे दै होखानानै जोङो बेखौहाय फोमोननानै लाग्रोखायो आरो अमा बेदरखौ मस्ला मस्लि होनानै औ बेफोरबायदिनो ओमफ्राय नारजिखौ जोङो ओ एसे सारायावबा। दोयावहाय जोङो बेफोरबायदिनो एसे दै होनानै खारै एसे होनानै जोङो। रुगोनाय बायदि खालामो आरो नोंथां।
औ औ जे नोंथाङा दे बुं औ दे बुंलाय।
ओ बिनि उनावहाय नारजिया एसे रुइबा थाय जोङो बेखौ सागंजों साना होनोबो हायो आरो एसे गेब्लेनायनि। औ नोंथाङा माबाफोरसो औ बुंनो हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा जे बुंदों ओ खारै होदों होननानैहायो। ओ जे नारजि खौहायो नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोङो खारै होयालासिनोबो संनो हायो ना खारैनि गोनांथि जाथारो नोंथां फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो ओ जोङो नारजि ओंख्रि ख्रि सङोब्ला ओ खारै होयालासिनोबो स संनो हायो जेब्ला जोङो नारजि नारजि बिलाइखौ जोङो ओ साराय गुदुङावबा बेफोरबायदिनो ओंखाम संनायाव थाखोनावहाय एसे नारजि बिलाइखौहाय गुदुं खालामनानै बेखौ सिग्लिनानै दोखो दोखो खो सिग्लिनानै लाग्रोनानै जोङो बेफोरबादिनो अमा बेदर जों जाबाबो जों जोङो बेफोरबायदिनो अमा बेदरखौ एवनानै होनानै बे नार जि साग्नियखौ होबा खारै होलायनांगौ जाया आरो। जेब्ला नारजिखौ जोङो दोलो जायो अब्ला खारैनि गोनांथि जायो आरो नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा ओ फोरमायनो हागोन नामा जे खारैखौहायो ओ मा मानिफ्राय बानायनाय जायो? बा मानिफ्राय मोननाय जायो जोङो खारैखौ
औ औ नोंथां थारैनो ओ खारैखौ जोङो गिबियावनो जोङो थालिर बिफांनिफ्रायबो जोङो खारै बरनो। हायो बिनिफ्राय जोङो सबाय बा बेसर बेफोरनि बा बेफोरनि फ्रायबो जोङो ओ सबाय जि दंफां थायोना नोंथां? औ बै स सबा जेब्ला जोङो सबायखौ नाखांगोन फिथाइखौ बेगर फिथाइखौ बरनखांगोन अब्ला जोङो बै सबाय बिफांखौनो जोङो साव सावनानै बेफोरबायदिनो खारै बानायनो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ थालिर बिफांनिफ्रायबो जोङो बेफोरबायदिनो थालिर बिफां मोननैबा मोन ओ मोनथाम ओ दानफायना लानानै जोङो बेखौ ओ जिरना सान्दुं गोसायाव जिरना लानानै जोङो बेफोरबायदिनो रानबाथाय सावनानै बेफोरबायदिनो खारै बरननो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो ओ ना
औ हागोन औ हागोन नोंथां। आ जेरै नोंथाङा दि बुंलांखाबाय नारजि ओंख्रिखौ माबायदि सङो। जेरै बिदिनो सेम टु सेम जायो आरो एसे। जेनेबा बयनिबो संनाया आलादा आलादा जायो नालाय नोंथां। एखे जाजोबा बयनाबो नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ
औ नारजिजों अमादो अमा ओ संनो होनोब्ला जोङो गिबियावनो नारजिखौ जोङो सुन सोमहाबनानै हरसे सोमहाबनानै दोननायखौ आं नुनो मोनदों आरो नोंथां। जेरै बिनि बिराद गोखा गोखा जायो नालाय नारजिया बिनि गोखाखौ एसे ओ थांहोनो थाखाय बा गोखा खम खालामनो थाखाय माने नारजिखौ सोमहाबना दोनग्रोनाय नोंथां बिनि उनावहाय जोङो अखानायैहायो हराव सोमना दोनखायो नालाय बिनिफ्राय जोङो जेब्ला संनो नागिरगोन अब्ला जोङो नारजिखौ सुखांनानैहायो आरो दै मोजांजों सुबुबावनानै जोङो बेखौ खौहाय साफा खालामना लानाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो अमा बेदरखौथ' जोङो दाउ न'नि दाउफोरबायदि बिदि मोनबाय थाया नालाय बिदिनो हाथाय बाजारफोरनिफ्रायहाय जों बिखौ हाय बायना लाबोनाय जायो। बिदिनो ला माबानानै जों बेखौ हायो अमा बेदरखौ एवो एवना लानानै जोङो ओ गिबियावहाय जोङो नारजिखौहायो रुनानैहायो खारै होनानै जोङो बेखौहायो साग्लिनानैहायो मोजाङैहाय लानाय जाहोयो बिनि उनाव जों अमा बेदरखौ एवनानै नारजिखौहायो जि जोङो खारै होनानै ज जोङो रुनानै ओ रेिदि खालामना लानाय नारजि बेखौ जोङो अ मायावहाय अमा एवनायाव होनानै माने संनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो नारजि ओंख्रि नारजि दोलो संनो थाखाय जोङो खारैथ' गोनांथार नङा होनबा नोंथां? खारै होबासो माने एसे गोखायाबो खारो बा मिलौवो फिसला फिसला जायो खारै बिगाबाहाय गेब्लेयो माबा सरि नारजि बिगाबा गेब्लेयो नङा होनबा नोंथां?
औ औ थारैनो
जोङो ना खारैखौहाय जोङो माबारै मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो थालिर फस्ला फोरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो। बिनिफ्राय बिदिनो सबाय बिगाबजोंबो बानायनाय जायो बिनिफ्राय बेसर बिगाब बेफोरबायदिजों बानायनाय जायो। जों बांसिन सबाय आरो बेसरखौहायो बाहायालासिनो जोङो थालिरनि थालिर फस्लानि खारैखौहाय जोङो बांसिन बानायनाय जायो आरो नोंथां। बिनि माने गोगाबसिनबो जायो नालाय खारैआ बिनिफ्राय जों खारैखौ बिदिनो बेजों बानायनानै जोङो मोननाय जायो आरो नोंथां। बिनिफ्राय जोङो खारै ओंख्रि ज थाखाय जो बे खारखौह जोङो खालामनाय जायो आरो जेरै बाय बायनाय जायो। नारजि ओंख्रियावहायबो नारजि ओंख्रियाबोथ नारजि दोलो सनो थाखायायो खारनि गोनांथि नालाय बेनिखायनो जो नारजियावहाय होनाय जायो आरो जेरैहायो ओंख्रिया नारजि होबाथाय सरि खारै होबाथाय गोथाव जायो नालाय बिनिफ्राय जोङो बिदिनो संनाय जायो मस्ला मस्लि फलि बेफोरखौथ होखायो नङा होमबा नोंथां? औ बेफोरबायदिनो संनाय जायो आरो जोंनिखबो।
औ बेदर थायोबा जोङो मस्ला मस्लि खौ एसे होनांगौ जाखायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां मानो होनोबा बिदिनो बेदर बायदिसिना होयोबाथ' गाब गाबब गाव बासिना थायो नालाय बेफोरबायदिखौहाय दानगारनो थाखाय बा बेफोरनि बासनाफोरखौ खारहोनो थाखाय जोङो मस्ला मस्लि फानलु बेफोरबायदिखौहाय होनाय जायो आरो। आरो फानलु संख्रि होआाबाथ जोंना दै ब्रु ब्रु जायो नालाय बेफोरजोंसो बानलु संख्रि मसलाफोरजोंबो गोथाव जायो बेफोर गैयाबाबो ओंख्रि खौहाय गोथाव मोननाय जाया।
औ औ
औ अब्ला नोंथां दोनथनोसै नामा? जोंना समनिबो आंखाल नङा होनबा नोंथां? औ ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय सबायजों माबा सरि नारजिजों अमा बेदरखौहाय माबायदि स सङो नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ अब्ला गोजोन्थों नोंथां।
औ औ गोजोन्थों।
औ।